नोंथां औ औ ओ बिदिब्ला जोंहा फिथाइ सामथाइनि सायाव रायज्लायनोसै नङा होनबा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां सावरायनो हागोन बेनि सायाव
ओरैनोथ नोंथाङानो मिथिखायो फिथाइ सामथाइया जोंनि देहानि थाखाय मोजां होननानै आरो फिथाइ सामथाइ जायोब्ला जोंहा मा मा मुलाम्फा जायो जेनेबा मा मा खामानियाव फिथाइ सामथायाइआ जोंनाव देहायाव माबायदि मुलाम्फा होयो माबायदि खामानि होयो नोंथाङानो मिथिखागौ नङा होनबा
औ मिथियो
ओ जेनेबा जोंना फिथाइ सामथाइआथ जोंहा दा थ जेनेबा ओ जेनेबा जों नफोरावनो मा खासे खायसे खायसे फिथाइ सामथाइखौ मोनो नङा होनबा? नाथाय खायसे खायसे फिथाइ सामथाइखौ जों जोंनि ओनसोल आवबो जायगायावबो मोननो थाङा बियो गुबुननिफ्रायसो फैयो जेनेबा न न जाया आरो ना माखासे फिथाइ सामथाइफोरा दा ओरैनो जोंहा दाथ बोथोरा दैज्लां बोथोरनि नङा होनबा? दा जोंहा नआवनो थाइ जौ मोनजायो आरो खान्थाल मोनजायो लोगोसे जामफोर मोनजायो आरो आनारस मोनजायो बायदिसिना फिथाइ मोनजायो थाइजौ खान्थालनिनो बोथोरखा आनारस बेफोरनि बेफोरबो देहानि थाखाय जोबोद मो जां ओरैनो जोंहा दा बेफोर नआव जा फिथाइ सामथाइ ननि फिथाइ सामथाइ जा बेफोरखौ जोंहा नआवनो थानानै मोनजायोब्ला मोजां जायो नङा होनबा? जेनेबा गुबुनफोरनिफ्राय सालाननि फैनाय बेफोरो जोंनि देहानि थाखायबो मोजां नङा मानोना बेयाव माखासे मेडिसिनबो थुयो होननाय खोनादों जेनेबा औ बेफोरनो ओरैनो दे नोंथाङा बुंदों नोंथांथिं माबायदि मा मा फिथाइ सामथाइ मोनो नोंथांनि नखराव मा मा फिथाइ सामथाइ दं?
औ जोंहानि नखरावथ उम थाइजौ दङ ओमफ्राय लिथुखु दङ लिसु दङ थाइगिर दङ नालेंखलबो दङ
औ
माखास जै फिथाइ सामथायाइबो दं ओ आरो बुंनो थाङोबा उम सिलेखाबो दङ नाथाय सिलेखायाथ दा बे बोथोरावथ थाया खोमा दां ना?
माने थायो ओमफ्राय बिबार फिसा फिसा जागोन आरो ना दा बे बोथोराव राथवाखै माने औ
ओमफ्राय ओ बिदिनो थाबावो माखासे फिथाइ सामथायाइ नाथाय दायो आंनि गोसोआव फैदियाखै
औ
ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलावलाय मा मा फिथ सामथथाय मोनो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
जोंनियावबो नों थाम बुंनाय बायदिखौनो मोनो जोंनियावबो बिदिनो ओ मोन ओ दाथ खान्थाल मोनो थाइजौ मोनो आनारस मोनो थालिर मोनो नालेंखल मोनो। बिनिया उननिफ्राय ओमफ्रायो थालेर बेफोर खौ मोनो आरो थायसुरि ओम फ्रायो जाम, खाला जाम, बगाजाम बेफोरखौ मोनो ओमफ्रायो नोंथाङा बुंदो खादा सिलिखाया जेनबा फिसा फिसा जायो। आरो जल जल' फिखौ दाबायदि बोथोराव मोना मोननाया गोजां बोथोरावसो मोनो जल'फिखौहाय। लेसु लेसुआबो जोबहांनायनि बोथोराव फैबायानो औ बेखौनो मोनो जोंनिथिंजायबो आरो बेफोरो जोंनिया जायगायावनो मोनो जेनेबा जोबोद मोजां जो-जों बेफोरखौ मोननानै जेनेबा जाय यावनो बा न'आवनो मोननानै जायो, जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां बेफोरो। जोंनि देहाया मोजां जायो बेफोरखौ जानानै। थाजिम जायो थागद जायो। एनारजि मोनो बेफोरनो आरो ओ दा बाहेरानिफ्राय फैनाय फिथाइ साम थाय होनोब्ला जोंना गुबैयै आफेल आंगुर नङा होनब्ला आंगुरखौ आं दाना ओ मबाइल फोरनि गेजेरजों नुनो हाजों जे न' न'आवबो मोननो थांसैदां माने गायनाय आंगुर फिथाइ थायलायनाय बिदि नुदों आङो मबेइलावसो नुदों आं आंनि मेगनजों नुवाखै। जोंनि ओनसोलावहाय माने गायनोनै गायनानै लानो हा थाबायदां जेनेबा खिन्थु गोखै ना गोदै जायो आं बेखौ मोनथिया।
अ'
औ माने मबाइलनि गे नुदों। सोबा सोबा होदों आरो जेने ओ आंगुर फिथाइ जोंहानि आंगुर फिफां, फिथाइ बिदि होलायनानै। बेयाव नुदों आं औ। ओरैनोथ' आफेलाथ' जोंनि एरियाव जाखायानो खोमा माने आं दासिमबो नुफेराखैनो।
ओम।
जायाबायदि मोनदो आं। बेखौथ जोंना गुबैयै अरुणाचलनिफ्रायसो फैयो नामा।
फैयो ओं फैयो।
औ दा नोंथाङा बाहेरानिफ्राय फैनाय फिथाइ सामथाय होनबा मा माखौ मिथि थिबावो जेनेबा।
उम आंनि मोनथिनायावथ बेफोरनो ओ आपेल आंगुर प्राय। दालिमफोरखौबो जोंनि ओनसोलावथ मोनो मोननायालाय।
औ।
दाथ आंनि गोसोआव। फैयाखैनो।
औ माने दालिमखौ जोंनि न' न'आव आं नुयो हो खिन्थु बांसिनानो आं बिबायदि मोजां जानायखौ नुवा माने ओ माने मा होनां फिसा फिसा जायो आरोना जेरै बायेरानिफ्राय फैनाय दालिमा जाबायदि मोजां जायो जेनेबा गिदिर गिदिर जायोना बेबायदिखौ जेनेबा आं। जोंनि लकेलनिखौहाय माने गोजाबो जायो बाहेरानिफ्राय फैनाय किन्थु जोंनिखौ बांद्राय बिदि गोजा जानाय बिदि नुवाखै आङो लकेलखौहाय आरो गाज्रि जालांनायनि सान्सआव थायो आरोना जोंना। मानि माबाफोर ओ मिदि सिनफोर होनांगौ दां फिफां फोराव। ओमफ्राय बिदि दं। बेखौ बारा मोजां मोनथिला जायखिाया औ जायखिजयाया आं नुनायाव ओमफ्राय बेबायदि नुदों आरो ना। जेनेबा जोंनिया। मोजां बांद्राय मोजां जाया न'आव गायनाय दालिमफोरा आं बिदिसो नुदों दा ओरैनो मोनसे दङ अ दा बोथोरा बन बैग्रि ना मा होनोमोनथाय बेखौहाय ओ सिङाव जे बेगर मोनसे थायो ओमफ्राय एसे गोजा खाालारनि हांजायो जायो फिथाइआ बोरैबा बन बैग्रि होनो जोंनिथिं बन बैग्रि होनोमोनदां आरो मोनसे दंबावोमोन र ओम। बे बे गोजा गोजा फिथाइ जे दङ मा होनोमोनथाय बेखौ आम माबोरैबा होनोमोन। नोंथांमोननिथिं ओनसोल लायै ओनसोल बेलेग बेलेग बुंङो जानो हागौ। नोंथांमोननिथिं मा बुंङो आं बेखौ मोनथिला
अ आमलखि खि आमलखि होनो जोंनिथिं मोनसे।
अ आमल
औ बे गोजा गोजा जायो जानो एसे बे गोदैद्राय मोननाया गोदै जायो खिन्थु एसे गोथाङा खैसिब जायो आरो।
अ आमलायख आमलायखिसो होनदों नामा आमलायखौथ होनाखै होनबा इदिबा?
खि होननाय मोनसे नोंथांङाबो नुबाय जानांगौ मोनजाफेरबायबो जांनोहागौ खिन्थु नोंथांङा हमनो हायाखै मानोना नोंथांनि ओनसोलथिं गुबुन होनोबो जानो हागौ किन्तु जोंनिथिं आमलखि बिदि होनो दा बेनिबो बो थोर आमलखिबो मोनो दा बोथोराव औ। दा ओरैनो नोंथांङा मा मा फिथाइखौ जाफेरखोबा मोनजाफेर खो
ओ ओरैनोथ बे जोंनि ओनसोलाव थानाय फिथाइ सामथाइफोरखौथ बांसिनखौनो जाफेरबाय आंङो।
औ
ओ बेफोरनोसै ओ ओमफ्राय नोंथाङा मिथियो नामा ओ गोजां बोथोरावहाय मा मा फिथाइ सामथाइ मोनो?
ओ गोजां बोथोराव जेनेबा जोंनाथ ओरैनो गोजां बोथोराव मोननाय फिथाइ सामथाइफोरा जाहैबाय ओ थाइसुरि ओ थाइसुरि थाइसुरि फिथाइखौ दासो मोनो मोनदांलै जलफि जलफि फिथाइखौ मोनो ओमफाय जोंनाथ जेनेबा थालिर, नारख कल बेफोरथ बेयो गोजां बोथोर दैज्लां बोथोर बोथोर गैया नङा होनबा बियो माने बार' मास जाखा मोनबायानो थाख थायो आरो उम दा गोजां बोथोराव औ बैग्रि मोनो औ औ बैग्रि मोनो बैग्रि खौ मोनो। बैग्रि मोनो ओमफ्राय मा मा मोनबावोमोन आं गोसोआव फैयासै।
उम।
मा मोनबावोमोन?
सिलिखाखौलाय बा मा समाव मोनोमोन? सिलिखाखौ?
सेलेखाया नै दा थायनानै रानानै गोजां बोथोरसिमावसो राहैयो बियो मोजाङैनो।
औ।
दा बिबार बारनाय बा थायहांनाय जासिगोन माबेबा माबेबाया। खिन्थु बेखौ बियो गोजां बोथोरावसो मोजाङै रा बेयो आरोना। दा सिजोनावहाय बियो गो अबेबा अबेबा जायगायाव गोरलै जागोन खिन्थु बबेबा बिबार बारनाय बिदि जागोन आरो। मोनजानाय बोथोरा गोजां बोथोरानो जाहैयो गोजां बोथोरावनो मोनहैयो। ओमफाय आमलायाबो गोजां बोथोरावनो जायोना? आमलाय। आरो औ। खमलायाबो गोजां बोथोराव जायो खमला।
औ खमला।
ओ खमला मोनो जोंना ओरैनो बेनो नारें जु ब्राफोराथ दा बोथोरावसो मोनो दैज्लां बोथोराव। नारें जुमब्रा औ आरो मा मा दंबावोमोन? बेनो गोजां बोथोरावहाय बांद्राय फिथाइ सामथाइ एसे खम जाखायो खोमा मानोना जोंना थाइजौ खान्थाल बेफोरो आनारस। बेफोरखौ जोंना दा दैज्लां बोथोरावसो मोनोना औ बांसिनहाय दैज्लां बोथोराव फिथाइ सामथाइखौ मोनजोबो।
औ ओमफ्राय मा फिथाइखौ बांसिन जानो मोजांं मोनो?
ओरैनोथ आंना गासैबो फिथाइखौनो आं जानो मोजां मोनो बिदि माबा फेभरेट बिदि गैलायलाया। गासैखौबो जानानै आं मोजां मोनो आरोना औ नोंथाङा नोंथांनि फेभे जेनेबा माखौ साब
आंबो मोजां मोननायालाय गासिखौबो खौ गासैखौबो मोजां मोनो नाथाइ आं बे लिसुखौहाय माने एसे बांसिन मोजां मोनसिनो आरो ना। गुबुननिफ्राय उम।
ओमफ्राय ओरैनो नोंथांनि नखराव मा मा बिफां लाइफां दंङ बिदि फिथाइ सामथाइ मोनग्रा
जोंनियाव थाइजौ दंङ खान दंङ आरो दा सुमफ्रां थांनिबो बोथोर ना बावदों बेखौ सुफ्रामनिबो दा बो मोनो जोंनियाव औ सुमफ्राम बिफांबो दंङ बेखौनो मोनो ओरैनोथ गावनियाव गैला नोंथांमोननियावलाय?
उम जोंहानि न'आवबो नोंथां बुंनाय बायदियानो बिफां लाइफां दं। औ ओमफ्राय ओयनो बे गय फिथाइया फिथाइ सामथाइयाव गोलैयोना गोलैया?
आंनिबाथ फिथायावनो गोलैयो मानोना गयाबो मोनसे फि थायखासो नङा होनबा? ओरैनोबाथ आंनि माबायाव फिथायावनो गोग्लैयो आरो।
औ औ ओ अब्लाथ नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय।
औ औ औ जागोन नोंथां, बिदिबा जोंनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथसै नोंङा होनबा? औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।